खोनादों औ औ खोनादों औ आं नोंथांजों दसे सम सावरायनोसो हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ दा होमबा जोंहा ओ आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा?
उम उम
औ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' औ जोंहा मिथिखायो दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो
उम दे जोंना आबाहावा होनोबा जोंनि सोरगिदिं थानाय मा होनो बिफां लाइफां जिब जुनार बारदै हा बेफोर खौनो मा होनो जोंना ज' लोगोनानानै मोनसे आबहावा होनो नङा होमबा नोंथां?
औ
जोंना मा होननो बे आहावाया जोंना माबोरै गोब्रेङो जोंना मानसिफोरनि खामानि मावनायफोरनि गेजेरजोंबा मिथिंगायारि माखासे मिथिंगायारि जाहोनफ्रावबो जोंना मा जायो? जोंना आबहावा गेब्रेंनाया जायो आरोना जोंना मिथिंगायारि होनोब्ला जोंना मिथिंगायारि गेब्रेंनाय होनोब्ला जोंना मार जायो दैबाना फोर जायोबा जोंना मा जोंना ख'हा जायो नाबा आबहावा गेब्रेंनाय जायो नङा होमबा दैबाना जायोबा जोंना मा जायो हा जामख'नाय आरि जायो ख'हा जायो आबाद ख'हा जायो। बेदिनो जोंना बायदिसिना ख'हा जायो आरोना बेदिनो जोंनाव मा अरगें लबेरफ्रुनायजों जोंना मा जायो जोंना बारहावायाव गोबां मा होनो गाज्रि गेसफोर गनानै मा आहावानि जोंना बारहावानि गोबां गाज्रि गोहोम जाहोयो आरोना आरो बेबायदिनो मा होनो जोंना हाग्रा अरनफोर जेनेबा अरनफोराव अर जोंनाया जोंना मा खालामो बेबो जोंना गोबां ख'हा खालामो आरोना जोंना बे हाग्रायाव थानाय बिफां लाइफां जिब जुनारफोरखौ खालामनानै जोंना मा खालामो जोंना अरनबारिखौ जोङो सेवहांगार खालामो जोंना मा जायो आबहावानि मा होनो सोरथाथाय बिखान्थियाव जोंना मा गोबां गाज्रि गोहोम गोलैयो आरोना आरो बेबायदिनो जोंना मा जोंना माखासे मानसिनि खामानि मावथाइफोरनि गेजेरजोंबो जोंना मा जोंना आबाद गेबेंनाया जायो नङा होमबा नोंथां जोंना मानसि नि बेफोरबायदि खामानि मावनायजों जोंना गिबियावनो मा जायो हा गेब्रेंनाय दै गेब्रंनाय बार गेब्रेंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? सोंनाय गिबियावनो बार गेब्रेंनाय होनोबा जोंना गुबै जाहोना जाहैबाय जोंना बिफां लाइफां दानफाय बेनि गेजेरजोंनो जोंना बारगेब्रेंनाया जायो आरोना बांसिन
औ
जोंना मा होनो सुबुंफोरा जोंना दा बांद्राय मा होनो
गावसिनि जिउखौ जेनेबा मोजां बा साबना हामना खालामबा मानसिफोरनि बांद्राय सुबुं अनजिमा जानायनि जाहोनाव जोंना मा सुबुंफ्रा जोंना गोदान गोदान मा होनो न' बां लुनो बा दारिमिनफोर गायसननो लादों नङा होमबा नोंथां?
अ'
बेफोरनि मा होनो बेफोरनि थाखाय जोंना मा खालामो सुबुंफोरा जोंना दा हाग्रा ओनसोलनि बा बिफां लाइफां थानाय जायगाफोरखौ मा दानस्रांनानै मा खालामो लांदां खालामो बेफोरनि थाखाय जोंना मा गोबां मा होनो बारहावाया जोंहा माबा जायो अक्सिजेननि बिबाङा खमायनाय जायो नामा? मानसिफोरनि बांद्राय बा कलकारगानाफोरनि बांद्राय फैल ओंखारनायनि जाहोनाव जोंना कार्बन डाइअक्साइड बा साल्फार डाइ अक्साइड मिथेन बेफोरबायदि गाज्रि गेसाव गनानै जों नामा जोंनि बारहावाखौ दं नामा गोबां गाज्रि गोहोम खखोल्लैयो आरोना बेबायदि मा होनो
सुबुं अनजिमानि बां्राय बांायनो जाहां ददों नामा। गोबां गोदान गोदान मा होनो जोंना हाग्राखौ राव दानस्रांनानै मानसिफ्रा मा थानो जायगा लादों। बिनि थाखाय जोंना मा जायो बाजाराव थनानै जोंना मा हाग्राफोरनि मा होनो बिफां लाइफांफोरखौबो जोंना दानफैजोबो नङा गिदिर सेरखां गरदास्रांजोबनायनि थाखाय जोंना मा जायो जोंना जिब जुनारफ्राबो थानाय जायगा मोनै जानानै जों नामा सुबुंफोरनि मा होनो थाग्रा ओनसोलफोराव फैनानै जों मा सुबुंफोरनि आबाद न' बांफोरखौबो सिफायलांग्रा जाबाय जोंना बेबायदिनो जोंना मा आबाद मावनाय बिथिङाव जोंना मा जायो आबाद मावनायावबो जोंना मा होनो। हागेब्रोंनाय जायो आरो ना मान सोराबा हानो खालामो बोसोरसेयावनो जोंना मा नांगौनि बारा आबाद दिफोरनि थाखाय जोंना बांद्राय मा खालामो। इउरिया पटासियाम हासारफोर बाहायो बेनि थाखाय जोंना मा ज जोंना हाया खरा आनज लांनानै जोंना मा उननि बोसोरफोराव जोंना मा आबाद मावनोैबायदि जालाङो आरोना आरो बेबायदि जोंना मा गोबां मा होनो ओ्फौ बुथारग्रा मुलिफोर बाहायनायनि थाखायबो जोंना मा जायो जोंनि हा गाज्रि जायो आरोना आरो जोंना मा बेफोरनि गेजेरजों जोंना मा जोंना हाफोरनि खहााजों जोंना मा होनो मानसिफोरनि देहा बिथिङाव जोंना गोबांा खहा जायो आरो ना जोंना जोंनि दा गोबां मानसिफोरनियाव मा होनो देहायारि जेंना नुयो नङा होमबा नोंथां जोंना जोंना मा होनो मेगनफोरनि मुथा खम जालांनाय बा खानाय गुनायफोर बा मा होनो किडनिफोरानो मा जोंना दा मा होनो गाज्रि जायो आरोना गोबां थाब थाब नङ बेफोरो जोंना मा बांद्राय मा होनो। मुलिफोर बाहायनाय जों नामा मैगं थाइगंफोर जानायफोरनि गेजेरजों जायो बांसिन जोंना जोंना जेरै मा होनो। गोबां मा होनो हाग्रा फोथैनायनि मुलिफोर बाहायनो मानसि जेनेबा हाग्राफोरखौ फुथानो थाखायनि थाखाय जों नामा बेयाव गाबथायो जोंना नामा गोबां देहायारि मा होनो जेंना जायो आरोना जोंना।
अ
जोंना सुबुंफोरा मा जाहैबाय हाग्रा थैनायनि मुलिजों जोंना मा गोबां पेरालाइस जानाय जाथायाबो मा होनो जोंना सोमजिनाय नुयो आरोना जोंना आथिं गोजा गायोब्ला जोंना बे गोबां खहा खालामनो हायो बेबायदिनो जोंना मा बांद्राय मा जोंना गारि मुखरफोरनि बांनायफ्राबो जायो। गारि मथरफोरनि उखुन्दैफोर बा बांद्राय मा होनो बांद्राय बेल गोरा गोरा मा होनो गारिफोरनि बेलफोर दामनायफ्राबो जोंना मा खालामो जोंना बे सोदोबनि गेबेनाय बारहायाव जोंना गेबेनाय खालामो आरोना जेरै खोमाफोरनि मा होनो जेंना जा जोंना दा गोबांनो बेफोरनि गेजेरजों जायो आरोोना जों बां्राय गारि मथरफोरनि मा होनो बे थेंफाफोर दामलाबायनायफोरनि गेजेराव जोंना मा जायो जोंना मानसिफोरनि खोनानै होबा आरो जोंना मा होनो बारहावायाव बे सोदोब गेब्रेनाय जायो आरोना। बेना आरो जोंना दारिमिनफोराव बांद्राय मा होनो दारिमनफोरनिफ्रायाव बांद्राय बाहायनाया मा जायो ारेन्टफोर बओोरै मा थाव नांलाायबायनाय मा होनो मेसििनफोर सुनाय जेनेबा मा होनो थाव रिफाइनारिफोर बा गोबां मा होनो गुबुन गुबुन मा होनो बेसादफोर बानायग्रा मा जोंना दारिमिनफोराव जोंना मा गोबां मानो आरो दाखा दाखाफोर ओखार नङा होमबा नोंथांजोंनो बे द दालाफोरखौबो जोंना मानसिफ्रा मा खालामो दैमाफोराव गारहैनानै जों नामा दै गे्रोंनायबो जाहयो आरोना आरो जोंना जारिमिननि आंज गसोननायनि गेजेरजों जोंखौ गोबां गुबुंले जाहैयो आरोोना बेनो जोंना गोबां मा होनो दै गुबुं लिरनाय जायो आरो बिदिनो जोंना आरो जोंना मा हाजामख'नाया जोंना मानसिफोरा बांद्राय जेराव मेरावनो मा होनो हा जावलाबायनायजों जोंना मा जायो। दैमा जिंफ्राव जोंना हा जावलाबायनायफोरा जोंना हा गिसिखानाय गुगानाय जानानै जोंना मा दैमा जिंफोरनि जेबां दैमा ओनसोलफोराव जोंना मा जायो दैमा सेफां ओनसोलफोराव सुबुं थाग्रा न'फोराबो गोबां खहा जायो आरोना बेबायदिनो जोङो मा होनो जोंना गोबां बिथिं मा सुबुंफोरा जेनेबा गावसोरनि मुवानि गेजेरजोंबो जों ना मा आबहावा गाज्रि खालामगासिनो आरोना जोंनि बे आबहावाखौ जों सम जेनेबा जों मा खालामांगोन जों गिबियावनो मा बिफां -लाइफांखौ गायनानै लानांगोन जोङो जानला- मानला लाफैलांनाङा बायनाङा आरो मा होनो जेराव मेरावनो जों मा जारिमिनफोर गायसननायफोरखौबो एसे खम खालामनांगोन नङा होमबा नों? एबा नोंथाङा आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ। नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय नङा होमबा? आबहावा होन्नानै बुङोब्ला जोङो मिथिखाबाय जोंनि सोरगिदिं थानाय बे माखासे जेरैहाय बिफां- लाइफांफोर आरो जिब- जुनारफोर बेफोरनो दा जोङो बेफोरखौहाय रैखा खालामनांगौब्ला जों मा खालामनांगोन गिबियावनो जेनेबा बे आबहावाखौ रैखा खालामो जों बिफां -लाइफां गायनाया गोनांथार जाखायो नङा होमबा? बिफां- लाइफां गैयाब्लानो जोंहा गुदुं बांद्राय बांनायाबो जायो बेखायनो जोङो बिफां- लाइफांखौ जोङो गायनो नांगोन आरो। आरोबाव जोंहा मा बेजों लोगोसे जों आबहावाखौ समानथायाव ला लाखिनो थाखाय जोङो जिब -जुनारखौबो रैखा खालामनानै लाखिनांगोन आरो मानो होनबा जिब- जुनारासो जोंहा मा जायो माखासे आबहावायाव जेरै माखासे ओ जिब- जुनारफोर थैनानै थायोब्ला बैफोर गेसाव गोफोन बा माबा मोनसे जिब- जुनारफोरखौ बिसोरसो जानानै जोंनि आबहावाखौ गोग्गो लाखि लाखियो आरो जेनेबा समानथाइ लाखिनाय नङाबा बेनि माखासे ओ मोनामनाय गाज्रि गेसफोरा जोंनियाव हाबोब्ला जोंहा देहायाव बेमारा जाथारगोन बेखौ जोंहा मोनथिखायो आरो नङा होमबा? ओमफ्राय दा जोङो आरो जिब जुनारफोरासो जोंखौहाय मा ओ जोंनि बै माखासे जेरै दाउसिन -दाउला बेफोरखौबो जोङो रैखा खालामनानै लाखिनांगोन बेफोरसो जोंनि आबाद -फोरनि एम्फौफोरखौ जानानै गैया खालामलाङो आरो जोंनो मा थोजासे आबादखौहाय होयो नङा होमबा? बेबायदि आरो दा जोङो आबहावाखौ लाखिनोब्ला जोंहा मा जेन'बा बिफांखौ जोङो गायखाथारनांगोन आरो बिफां गायोब्लासो जोंहा मा अखा मोनगोन जोंहा बिफां -लाइफां थायोब्ला अखा मोनोब्ला जोंहा मा जोंनि बिदुआबो खम जागोन। बिदुं दुंनायाबो आरो नांगौ समाव जोङो अखाफोरखौ मोनगोन आरो जोङो आबादफोरखौबो मावनो हागोन। आरोबाव जोङो हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्रांनायखौबो जोङो बन्द' खालामनो नांगोन आरो। हाग्रामा ओनसोल थायोबासो जोंहा मा अखाफोरखौ जोङो नांगौ बिबांनि मोननो हायो आरो दा जोंहा ओ सरखाराबो जोंहा बेबायदिनो आबहावाखौ समानै लाखिनो थाखाय बिदुंखौ जोङो समानथायाव दोननो थाखाय जोंहा मा बिफां गायनाय हाबाफारि जोंहा लाबाय थायो आरो दा बेबायदिनो जोंहा जेरैहाय बा जुनावहाय जोंहा ओ बिफां लायनाय लाइफां गायनाय हाबाफारि खालामनानै होदों नङा होमबा? बोसोर सानफ्रोमबो बेयो सरखारनि मोनसे आयेन आरो जेरै मोनफ्रोमबो फसंथानावनो गा-गासिबो मा गायथारनांगोन आरो साफा साफा बा सा- सासेयाव फांफा फांफा बेखौ जोंहा गायनो नांगोन आरो। दा जोङो बे सरकारि मोनसे बिथोनखौल' जोङो गिनानै गायोब्ला बे जानाय नङा आरो दा जोंबो नु जोंनि मेगन मेगनजोंनो नुगासिनो दङ आबहावाया बिसिबां ओ बिदुङा दुंबोगासिनो दङ ना। नांगौ समाव जों अखाखौ मोनला बेबायदि जागासिनो दं नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जों गावनो गाव गोसो जानानै मा बिफां लाइफांखौ गायनो नांगोन आरो जोङो माने ओ न'फोरावनो जोंहा माखासे बिफांफोरखौ गायनो हायो जेरै जोङो गुबुन बिफांफोरखौ गायाब्लाबो जेरै न'आव जाफानाय लाइफां फिफांफोर जेरै खान्थाल थाइजौ बेफोर फिफांफोरखौ जोङो गायनानै लानो हायो नङा होमबा? सेलेखा फिफांफोर बेफोरखौ जोङो गायनो हायो आरो जोंहा बेजों मा जोङो अक्सिजेनखौ मोननायजों लोगोसे जोंहा मा बेयाव जानो थाखाय फिथाइ सामथाइबो मोनदोंना मोनाखै आरोबाव जोंहा मा माखासे सायहा थानो थाखाय गोबां फिफांफोरखोबो जोङो गायनो हायो सायहा सायख्लुम लानो थाखाय। बिफाङा जोंनो गोबां ओ मदद होयो आरो जेरै थांना थानायाव फिथाइ सामथाय जानानै जोंनि जिबन देहाफोरखौ गोजोननाय होयो गोग्गो देहा लाखिनायाव मदद खालामो आरो जोंहा मा जेरै सायख्लुम सान्दुं गोसाफ्राव जोंहा सायख्लुम मोनो बेबायदि आरो ओंखायनो जोङो बिफांफोरखौ गायनो नांगौ। बिफां गायनायनिफ्राय जों मालाबाबो जानगाराव थानो नाङा आरो साफ्रोमबो गायथारनांगोन। आरोबाव जोङो जिब जुनार फोजोबस्रांनाय बेबो मोनसे जोंनि ओ आबहावाखौ गेब्रेंहोनायनि मोनसे जाहोन जायो। जेरै ओ जिब जुनारफोरा थानो था जायगा गैयाब्ला आरोबाव बिसोरखौ फोजोबस्राङोब्ला बे मिथिंगानि माखासे जेरै गेब्रेंनाया जागोन आरो बै माखासे गेसाव गोफोनखौ जानानै फोजोबग्रा थायाब्ला। आरोबाव जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायाबो जोंनि आबहावाखौ गेबेंनाय खालामो। बांद्राय सुबुं अनजिमा बांनायाबो जोंनि बिदुंखौ बांहोयो आरो। आरो आबहावाखौबो गेब्रेंनाय खालामो जेरै जोंहा गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनायनि जाहोनाव थोजासे न'आव हा हु गैयिनि थाखाय जों मा खालामो मोनसे हाग्रा ओनसोलखौ एवस्रांनानै फामु जाहोयो हादान लाहोयो एवस्रां होयो नङा ओमबा बिनि गे हाग्रा हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाय जागासिनो दं आरो। बे हाग्रामा ओनसोलखौ जोङो सानफा एफा बेबायदि सुबुं माहारिया थांनानै एवस्रांनानै फोजोबलांबाय थायोब्ला जोंनि जिब जुनारफ्रा बाहा थागोन बिसोरखौ जोङो ओ रैखाथि होनो हानाय जानाय नङा आरो। ओमफाय आरो जोंहा मा नांगौ समाव अखाफोरखौ जोङो मोननाय नङा आबाद मावनो थाखाय। आरो जोङो बेबायदि ओ हाग्राफोरखौ एवस्रांजोबोब्ला। जोंनाव बिदुङा बांद्राय जागोन दुंनाया लोगोसे हा गेब्रेंनायाबो जागोन। बेयाव हाग्रामा ओसोल बा हाग्राफोरखौ फोजोबस्राङोब्ला जोंनाव हा गेब्रेंनाया मानि थाखाय जागोन होनबा बेयाव अखानि दैफोरा बांद्राय सुस्रांलांगोन हानि हासारफोरखौ बेफोराव जोंहा हा गेब्रेंनाया जागोन। आबा हाग्रामा ओनसोलफोरखौ एवस्राङोब्ला बै दैमानि रुगुंफोरनि ओ हाग्रामा ओनसोलफ्रा गैया जालाङोबा लासै लासै हा खुरखानाय एबा जामख'लांनायाबो जालांबाय थागोन आरो। बिनिखायनो जों मा गावनो गाव सांग्रां जानानै जोङो जोथोन थानांगोन आरो गावनो गाव जोङो बेफोर माखासे हाग्रामा ओनसो फोजोबस्रांनायनिफ्राय जोंङो गुबुन फारसेजों जोंहा मा जादों हाग्रामा ओनसोलफोर जोबस्रांनानै जोंनि जिब जुनारफोर थानो थाखाय जायगा गैयियाव मा जादों बै हाग्रामा ओनसोलफोरनिफ्राय गामि ओनसोलाव हाबफैनानै जोंनि गोबां बिदिनो धोन सम्पति नस्थ' खालामफैदों खहा खालामफैदों न' बां मानसिनि जिउ खहा खालामफैगासिनो दङ आबाद खहा खालामदों नङा ओमबा। बेफोर मानि थाखाय जादों जों सुबुं माहारिया हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनानै जिब जुनारनि थाग्रा थावनिखौ जोङो मा ओ फोजोबस्रांनानै होनायनि थाखाय जोंहा बेबायदि थासारिया जादों आरो। अब्ला जों सुबुं माहारिया गावनो गाव खायसे खामानिखौ मावनानै जोङो आबहावाखौ गेब्रेंनाय खालामो आरो जों गावनो गाव खैफोदखौ लाबोयो नङा होमबा बेबायदि आरो। गारि मथरनि बांद्राय उखुन्दै ओ फोरजोंबो आरो लामा सामा फोरा फिस लामा जाजोबनायनि थाखाय बिदुङा बांद्राय दुंबाय। बिफां-लाइफां गैयिनि थाखाय अखा गैला बेबायदिजों मा खराना बांसिन जाबोनो हमगासिनो दं आरो। दा नोंथांजों सावरायायनानै गोजोननाय मोनबाय। ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। औ नोंथांनिसिमबो।